नोंथा औ नोंथां नोंथाङा आंनि गारां
दे नोंथां बुंलायसाय
नोंथाङा आंनि गारांखौ खोनादों ना
औ खोनादों नोंथां
औ खोनादों नोंथां
ओ औ जाबाय नोंथां नोंलाय जाबायना जाया खै
आङो जाथ'वाखै नोंथां।
अ
ओरैनो बाहेराव ज-जबाय थादों।
अ अ अ ओम ओमफ्राय नोंथाङा दायो मा खालामगासिनो दङ'?
आं ओरैनो जबाय थादों नोंथां बाहेरावनो।
औ आंबो नै एसे बार जागासिनो दङ बाहेरावहाय।
औ नोंथां औ।
आङो आङो नोंथांखौहाय फन खालामनायनि जाहोनानो जादों ओ माने औवानि सोमोन्दै एसे सावरायनो सानदोंमोन आरो आरोना नोंथां ओ सावराय जागोन ना औ औ मानो होनबोला जोङो औवा होनबोला मोनथिखायो नङा होमबा
नोंगौ नोंथां
औवानिफ्राय जोङो गोबां ओ गुबुन गुबुन रोखोमनि बा मुवा बेसादफोरखौ जोङो बानायनानै लानो हायो आरो जोंनि जि जोंनि थांनानै थानाय बा जोंनि सानफ्रोमबोनि जिउ खुंनायाव माने हेफा हेफाजाब मोननो हायो आरो ना औवानिफ्राय माने गुबुन गुबुन मुवा बेसादखौ बानायनानैहाय आरो औवाखौ जोङो जोंनि ओ न' बा बारि आरो जोंनि ओ बारिफोरावहाय जोङो औवाखौ खौ मोननो हायो मानो होनबोला औवाखौ जोङो इसे गा नायनायनि गायनायनि गायनायजों जोंनो माने औवाया दसेनो बारायलाङो आरोना ओमफ्राय औ ओमफ्राय औवाया गोबां गुबुन गुबुन गुबुन गुबुन माने रोखोमनिबो थायो बेबायदि नो ओ बिदिनो गुबुन गुबुन नामबो दङ आरो ना औवायाहाय जेरैहाय औवा फुरखा होनो जेरैहाय औवा हासुं आरो बेबायदिनो गुबुन गुबुन नामबो दोङो औवा हा आरो जोङो जोङो औवानिफ्राय मैगंबो जानो हायो औवा गोरलैखौ जेखौ जोङो औवा मेवा होननानै बुङो
नोंगौ
आरो औवानिफ्राय जोङो गोबां मुवा बेसादफोरखौ फा बानायनो हायो जेरैहाय चेयार टेबोल बिसना आरोनो बेबायदिनो जोङो न'फोरखौबो बनायनानै लानो हा हायो औवानि गेजेरजोंनो नंगौना नङा नोंथां औ औ आरो बेबादिनो ओम जेरै जोङो मोसौनो होनो मोसौ मोसौखौ खानो थाखाय जोङो खुन्थिबो बानायनो हायो आरो लोगोसे दाथ' दैज्लां ज्लां बोथोर नङा होमबा जोङो दैज्लां बोथ थोरावथ जों ना जानो साफ्रोमबो माने गासैबोर जों ना जानो जानो मोजां मोनखायो ना जोङो बेबादिनो औ ना सानो थाखाय औवानि ओ खखा सेन बेबा बादिनो बेफोर खौ बानायनानैहाय जोङो नाफोरखौ बा नाफोरखौ जोङो जानो हायो आरोना बे औवानि गेजेरजोंनो
नंगौ नोंथां
आरो औवानिफ्राय माने ओ कबिफोरखौबो बानायनाय जायो आरो
नोंगौ नोंथां
औ आरो लोगोसे बेबायदिनो गुबुन गुबुन मुवा बेसाद औ जेरैहाय दरजाफोरखौबो जोङो बानायनानै लानो हायो औवानि गेजेरजोंनो आरो न' लुनायाव बेबायदि बिदिनो बेराफोरबो बानायनो हायो औवानि गेजेरजों आरो लोगोसे दाथ' दैज्लां बोथोर नङाबा
नंगौ नंगौ
औ जोङो जे जोङो दैज्लां बोथोरावथ' बयबो आबाद मावखायो बेबा दिनो आबाद मावनाय समावहाय खोथियाखौ फैयोला खोथियाखौ खोथियाखौ जेनेबा रैखाथि लाखिनो थाखाय मोसौ बा बोरमा बा दाउफोरनिफ्राय ओ रैखाथि लाखिनो थाखाय जोङो बे खोथियानि जिं जिङआवहाय जोङो जेवरा दुंनानै दोनो नङा होमबा
नंगौ नोंथां
ओ बे बेयावहाय जोङो बेखौ बाहायनो हायो आरो औवाखौ लोगोसे जोङो जोंनि न नि सोरगिदिं बारिखौ दुंखंनानै दोननो थाखाय ओ बेबादिनो जो जेवरा राखौहाय जेवरा जेवराखौ जेवरा बानायो आरोना बेबायदिनो जोङो न'नि सोरगिदिं हो होननोबो बेराफोरखौबो बाहायो नंगौना नङा नोंथां
नंगौ नोंथां
औ आरो लोगोसे औवा बिलाइखौ जोङो मोसौफोरनोबो जाहोनो हायो बोरमा माफोरनोबो जाहोनो हायो बेबादिनो गोबां खामानियाव हायो आरोना औवायाहाय
आदसा नोंथां
ओमफ्राय नोंथाङा एसे फोरमायना होनो हागोन नामा नोंथाङा औवानि सोमोन्दै मा मा मिथियो
हौवानि सोमोन्दै आं बेखौनो मिथियो कि माने आगोलनि समाव औवाजोंनो न' बानायोमोन औवानि माने बेरा बायदिसिना जेरै जेखाइ खबायाइ
औ
सेन जेरै दाउ दोंग्रा ख बिदि नो दानि जुगाव बेफोरबायदिखौ बारा मोननाय जाला मानो होनबा दा गाससिबो मरानोस जाहैजोब्बाय
दानि जुगाव बे औवाजों जोङो जोंनि मा होनगोन बेखौ बार मोजां मोनो जोंनि एनभारनमेन्टनि थाखाय जोंनि लाइफनि थाखाय बिदि आरो नोंथाङा एसे
औ नोंथां
जे नोंथां मोनो
औ नोंथाङा मा होनदों आङो एसे बुंफिननो हागोन नामा नोंथाङा
माने आङो नोंदि जेनेबा आगोलनि समाव जोङो औवाजोंनो न' बानायोमोन औवाजोंनो जों बेरालुयोमोन
औ नोंथां औ
ना सानो ना सानोबा जोङो सें जेरै ना हमोबा जों जेखाइ खबाय बिदिया आरो जों बिदिनो न'नि टेबोल बानायनो हायोमोन औवाजोंनो
औ औ औ
बेनिफ्रायससे फोरमायनो हसै बेखौ
औ आरो जोङो औवानि गे औवाजोंहाय टेबोल चियार सेेन खबाय जेखाय दाला सान्द्रि ओफ्राय खाम फ्लाय बेफोर फोरखौ बेफोरखौ बाहायना बानायनानैहाय जोङो बाजारावबो फानै हैनो हायो
औ नोंथां नोंगौ
जे औवा मा ओ माइरं दोननो थाख अ माइ दोननो थाखाय दामब्रा माइ दोननो थाखाय बे बानाय माइ दोननो थाखाय बानायो ना बेफोरखौबो जोङो
बान्दार
औ बान्दार इफोरखौबो इफोरखौबो इफोरखौबो बाजाराव फानो लोगोसे एम उम ओ बिसनायाव होनो थाखाय एम गोदोनि दिनावथ' बिसिनियाव एमखो होयो होनोमोन ना होयोमोन ना दासो बारा बाहायनाय जाला बेफोरखौहाय नङा होमबा नोंथां औ औ बेबादिनो गोबां खामानियाव हायो आरो ना औवायाहाय जोंनि नि सान जोंनि मानसिनि जिउखौहाय औवाया एस से गोरलै खालामना होदों आरो जोङो जोङो थांनानै थानायावहाय औवाया जो जोंनि लाइफखौहाय एसे इजि खालामना होबाय होननानै सानो आरोना आङो
नोंगौ नोंथां
जोङो औवानिफ्राय गोबां गुबुन गुबुन रोखोमनि हेफाजाबफोरखौबो मोननो हा हायो आरो जोंङो औवाखौ माने औवा औवानि बागान राननानै औवाखो माने बुरजा खालामनानैहाय जोङो औवाखौ फानहरोब्ला जोङो रांबो मोननो हायो ओ लोगोसे औवानिफ्राय जोङो न'फोरखौबो बानायनानै लानानै जोंङो थानो हायो आरो लोगोसे जोङो हा अ उम दाउफोरनि थाखायबो न' बानायनो हायो आरो अमाखौ दोननो थाखाय जों गन्द्रा बनायो नङा ओमबा बेखौबो जोंङो औवानि गेजेरजोंनो बानायनो हायो लोगोस जे जोङो मोसौनि थाखायबो गलि बानायनो हायो बेबादिनो गोबां माने जोंनिहाय जोंनि सोलिनाय जिबनावहाय औवा गैयाबानो गैया होननानै मानि एसे होवा गैयाबानो एसे गोब्राब जागोन आरो ना जोंनिहाय जोंनि सोलिनाय जिबनाव हाय आरो दायो दैज्लां बोथोर खोथियाफोरखौ फुनानैहाय खोथियाफोरखौ खानोबा जोंनो औवाखौथ नांगोन ना नङा हबा औवा हाय फिसा फिसा खालामनानै खोथियाफोरखौ खाया होमबा
खोथियाखौ लानो थाखाय बाननो थाखाय खनसे बानायो
औ औ बेबादिनो बेबादिनो गोबां हेफाजाब होयो आरो औवाया जोंखौहाय औ ओमफ्राय नोंथाङाबो एसे फोरमायना होनो हागोन नामा नोंथाङा औव औवानि बे औवा मैगंखौ औ जानो मोजां मोन ना मोना
औवा मैगंखौलाय जानो मोजां मोनो खिन्थु बि औवाखौ दा सिजोनाव मोननो हायो जानो थाखाय।
औ
नोंथाङा जानो मोजां मोनो ना मोना बे औवा मेवाखौ?
आंथ' जोबोद मोजां मोनो। आंथ' अनलाजों दाउजोंहाय औवा मेवा ओमफ्राय अनला दाउ आं जोबोद जानो गोथाव मोनो आरो। ना दायोथ' जोङो दायोथ बेनिनो सिजोनखा जायथ' जोङो बेनिनो ओंख्रि जाखागोन। आरो लोगोसे जोङो बेखौ आसारबो बरायनानै दोननो हायो जाहाथे जों उनाव माने लुगै बाला जानो थाखाय जोबोद गोथाव जायो साराबो लोगोसे जोङो फोरनानैबो दोननो हायो बे खौहाय
नोंथां
बेबादिनो आरो हाजोफोरनि औवा मैगं औवायाहाय जोंनि औवाजों माने एसे डिफारेन्स आरोना एसे आलादा। बिसोरनि औवाया फिसा फिसा जोंनि औवाया एसे गिदद गिदिद। इसोरनि औवाया एसे नायनो समायना जायो। जोंनियाबो नायनो समायना अब्लाबो एसे बेलेग जायो आरोना नङा होम नोंथां
नोंगौ नोंथां ओ नोंथाङा एसे फोरमायनो हागोन ना नोंथाङा एसे फोरमायनो हागोन नामा? बे औवाया माने हाग्रानि औवाजों न'नि औवाजों माबायदि दिडफारेन्स जायो?
आंथ' औ औ हाजोनि औवाया एसे नायनो समायना आरो लोगो से औवाया एसे ग्रिन कालार दार्क आरो ग्रिन कालार पात्ला जायो लोगोसे उम एसे स्लिम स्लिमबो जायो हाजोनियाहाय गिदिद गिदिद जायो। जोंनि ओ जोंनि बे ओ जोंनि बे ओ जोंनि औवाजों एसे मिलाया आरो ना आरो बिथां बिसोरनि
नोंथां जेनेबा नै जेनेबा आं नुनाय बायदिबा हाजोनि औवाया सिदा गोलाव गोलाव जायो ओमफ्राय जोंनि बे न' बागान बनायनायनि औवाया एसे खेंख्रा थेरा मेरा जायो आरोना बेफोरबायदि नुयो आं।
औ औ औ ओमफ्राय हाजोनि औवा मेवायाबो जानो गोथाव होननानै आं खोनादों। आरोना जोंनि औवा मेवायनिस्राय।
नोंथाङा मोनजाफेरबाय नामा बे हाजोनि औवा